खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो
ओम औ नोंथांनि मा होनो सिगाङाव आं माने बर'नि ओंख्रि बा जानाय लोंनाय बेनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ
औ नोंथाङा सम होनो हागोन दा।
औ हागोन नोंथां।
औ जोंहा बर'नि ओंख्रि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओंखाम थायो नङा मा होनब्ला जेरावहाय जों आबाद मावनानै गावनो दिहुननानै लायो नङा होनबा। औ बिदिनो अ बिदिनो जोंहा ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गिबियावनो बुरनि ओंख्रि होनब्ला जोंहा अनला। सबायाइ बेफोर थायो नङा होनब्ला लोगोसे जोंहा बेदरनि ओ मा होनो बेदर होनोब्ला जोंहा अमा दाव बिदिनो औ बिदिब्ला नोंथाङा अनला आरो मा होनगोन दाव जिहेथु बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा ओंख्रिनि बेलायाव औ
उम जोंना अनला ओंख्रि होनोब्लाथ बे जोंनि बर हारिनि मोनसे ओंख्रिल नङा मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि बर हारिनि मोनसे बे गोथौयै सोमोन्दो गोनां मोन से
औ औ
ओंख्रि होनाबो सानना लानो हायो। मानोना बे ओंख्रिखौ जोङो माबेबा माबेबा मोनसे फोर्बोफोराव मोनाब ब्ला जाया जेरैहाय जोंहा जेरैहाय जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय बेजों लोगोसे जोंहा बरनि हाबा बेफोरबायदियाव जोङो ओ अनला ओंख्रिखौ मोनाब ब्ला जोंहा ओ हाबा एबा ओंखाम गोरलै जानायखौ जाफुङा होननानै जोङो सानना लानाय जायो नोंथां। औ। बिदिनो जोंना अनला ओं ओंख्रिखौ संनायनि आदबानो जाहैबाय ओ गिबियावनो जोंहा ओ अनखौ ओ माइरंखौहाय जोंहा ओ दसे समनि थाखाय रुइनाय नि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो। बेनो उनावहाय जोंहा माइरंखौ ओ बेनिफ्राय ओ थिखांनानै जोंहा मोजाङै सुना लानाय जायो। सुखांनानै उनावहाय जोंहा दसे सम ओ सान्दुङाव दैखौ सरनो थाखाय ओ फोरानना होनाय जायो औ। बेखौ फोरानखांनानै जोंहा ओ दिंखि एबा उवालाव जोङो गोदोनि समाव देनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंना दा बर' नखर फोराव बारा गोबांखौनो दिंखि उहालखौ बाहायनायखौ जोङो
औ
बारा नुनो मोनला जोबोर खम खौ नुनो मोनसै दा बेनिखायनो ओ दानि गोदान गोदान मुगायाव जोङो खायसे खायसे या ग्रेडार बायदिसिनायावसो जों देनायखौ नुनो मोनसै।
औ
औ बेनि फ्राय जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जोंहा दाउ बेदर जों जोबोद गोथाव जायो नालाय दाउ बेदरजों बांसिन संनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो दाउख खौ मोजाङै साफा खालामनानै जोंहा ओ दाउ बेदरखौ मोजाङै ओ एवफ्रामना लानाय जायो। आरो बेखौ ओ बे एवफ्रामनायावनो जोंहा नांगौ जखानि गासैबो रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि बायनाय मस्ला एबा मिथिंगायारि मोननाय बायदिसि नाखौबो जोङो होनानै लानाय जायो।
औ
बेनिफ्राय जोंहा बेखौ मोजाङै एवफ्रांखांबा जोंहा ओ दैखौ नांगौ जखानि होनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बे दैखौहाय ओ अरखौ मोजाङै सुना होनानै जोङो मोजां गोदौ गोदौ होनानै बे गोदौनाय समावनो जोंहा देनानै लानाय अन गुन्दैखौ ओ आखाइजों फ्रि फ्रियै गारसनना होनाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बुरजा बुरजा होयोब्ला सिङाव उनावहाय फिथर फिथर जानानै फ्रिखौ मोजां मोनजाया बेनि थाखायनो जोङो फ्रि फ्रि होनो औ बेखौ होखांनानै जोङो दसे समनि थाखाय अरखौ मोजाङै सुनानै ओ ओख्रिखौ गोदौ होनाय ज जायो बेनि उनावहाय जोङो ओं बर'हा हारिनि ओ खारदै बे खारदै खौनो जोङो ओ ओंख्रैनि ओंख्रियाव नांगौ जखानि होनानै लानाय जायो
औ
बेखौ होखांनानैहाय जोंहा ओ अनला ओं ख्रिखौ फोमोननोसै समाव जोंहा न'आवनो मोन नाय गोबां बिलाइफोर मस्ला एबा बिलाइफोर बेफोर। खौ होनानै लानाय जायो जेरै जोंहा गंगार धुन्दिया बा न'नि धोन्दिया ओ नङाब्लाबो जों हाइजें बिलाइखौ ओ मोदोमनाय एबा गोथाव जाखांनायनि थाखाय हो-होनाय जायो बेखौ होखांनानै जों दसे स सम दोननानै जोंहा ओ खांना लानाय जायो नोंथां बिदिनो जोंनि बरहारियाव अनला ओंख्रिखौ बिदिनो बिदि आदबजोंनो स संनाय जायो।
औ नंगौ औ नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि जायगायाव बेबायदिनो सङो।
औ नंगौ नोंथां
औ अ बेनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय होनोब्ला जों लोंनायनि बेलायावहा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ लोंबोदों नङा होन ब्ला ओ जेरावहाय जौ गिसि जौ गोरान जायखौ गोदो गोदाय ओ जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोनहा ओ जौखौ मोनसे मुलि महरै बाहायदोंमोनना औ जेरावहाय बिसोरो खामानि दामानि मावनानै मेंनायखौ होखारनो थाखाय दसे सम गोजोन होनो बा मेंनायखौ होखारनो थाखाय एसे एसेल लोङोमोन नङा होन औ जेरावहाय ओ आथिखालाव जों। बेखौ रंजानायनि नि साइस लानायखौ नुनो मोनसै औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेबायदि ओ मा होनगोन ओ जौ जुवा खौ माने निसा हिसाबै लानाय नुनो मोनो नामा ना गावनि मा होनो खामानि दामानि मावनानै मेंनायखौ होखारनो थाखाय लोङो ना रंजानायनि थाखाय लोङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दानि मुगायावथ गोबां सुबुङानो सोलायनो हमबाय खायसेया जौ जौवाजों गफबना थायो। आरो खायसेया गावनि खामानियाव मुखुब जाना थायो जौ जुवाखौ औ नारगारनानै बिदिनो जोंनाहाय ओ गोदो जोङो नुबोनाय ओ जेनेबा जोंनि दा बैसोनि गथ'फोरखौ जोङो लोंनाय बायदिसिनाखौ जोंङो नुनो मोनो मोनामोन नाथाय जोंना दानि मुगाया सोलायनायजों लोगोसे ओ गोबां मान सुबुं खौनो जोङो सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों
औ
उन्दै बैसोआवनो जौखौ लोंनानै ओ बायदिसिना जायगायाव बायनानै जोंहा गोबां गावनि जिउखौबो खोमाना लानायखौ जों लोगोसे गोबां सुबुङानो गोब देहायारि नोरजिया जाना थानायखौ जोंङो दानि मुगायाव नुबोदों बेनि अनगायैबो जोंहा औ बेनि अनगायैबो जोंहा खायसे गैया ओ जोंहा जौखौ ओ नारगारनानैहाय जोंहा फरायनाय बा इदिनो गोबां गावनि खामानियाव ओ मुखुब जानाय थानायखौबो जोङो नुनो मोनदों नोंथां
अ अ नंगौ।
नोंथाङा बे गोदो जोंनिया बर हारियाव जौ संनायनि आदबखौ सुंदयै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां
औ ओ जौ संनाय होनोब्ला जों ओ मा होनगोन बेखौ गोदो गोदोनिफ्रायनो माने एखे रोखोमैनो संबोयो। आथिखालसिम औ। गिबियावनो जोंहा ओ माथा माइरं जे जुजाय खौ जों ओंखाम जायो। आ आथा गैयि आरो बेखौ जों गिबियावनो ओ दैखौ फुदुंग्रोना लागोन। ओ मोनसे दो औ दोआवहा बिनिफ्राय नांगौ जखानि दैखौ लागोन आरो माइरंखौ खौ नायनानै माने औ बेनिफ्राय जों दै जेब्ला गोदौगोन अब्ला माइरंखौ होगोन आरो। बेनिफ्राय गोदौना जों ओंखाम बादि फोमोनगोन आ जेरावहाय जों जुमाय संनाया जोंनि ओंखाम बायदि जायासे गोरा गोरा फ्रायैनो दोननो नङा होनोमब्ला? दैखौ एसे खम जखानि होनानै बिदिनो जों बेखौ सुहोनो थाखाय माने ओ दारहा नङाबा खायसेया प्लास्टिकआव दोनो।
औ नंगौ
बेवहाय एरनना दोननाय होनना बुङो जों जायखौ। माइ धोनिफा दिहुननानै बेवहा सिथरफोरखौ एसे सिफ्रुनानै माने ओ गुरै खालामना लायो आरो जेराव ओम माने गुसु जाहोनो थाखाय दोनो, बेनिफा फ्राय जों एमाव बाहायो नङा होनब्ला? आ जायखौ गोदोनिफ्रायनो औ जेराव एमाव नङाब्लानो जोंना जौआ जाया ओ बेनिफ्राय एमाव जोंहा ओ बिदिनो नांगौ जखानि आरो माइरं खौ नायनानै जों एमावखो होगोन। ओ बेनिफ्राय हो-होखांनानै जोङो एमावखौ मोजांनो दै सास्रो सास्रो लगायना लागोन आरो ना ओ बै मायरं आवहा बिनिफ्राय जों प्लास्टिक नङाबा ओ बिदिनो लाइ बिलाइ जों खोबनानै दोनो हरसेखौ आरो बेनिफ्राय हरसे जायोब्ला जोंहा एसे ओ रोसि बा बिदै एसे जाहाङो नङा होनब्ला? ओ बेनिफ्राय जों बेखौ गुबुन मोनसे माने ओम मोजां दोआवहा थिखांना दोनो आरो बिदिनो जायगा लायो जायगा जों नुनो मोनो खायसेयाव बिदि नो जौखौ रोसि लोङो नङा होनब्ला? जायखौ जों जौ गिसि होनो। औ बिदिनो औ जोंनि जायगायावथ बांसि न जौ गिसि लोङो जेरावहा जोंना ओ जौ गोरान संनायनि माबा गैया आरो जोंना बादा दं आरो गामिआव हा ओ जौ गोरान संनो होआ आरो जौ गिसि सङोब्लाबो जोंहा दैज्लां बा गायनाय फुनाय सम बैसागु मागु बेफोरावलसो संनो मोनो आरो। ओ जोंनि जायगायावहा जौ गोरान लोंनायखौ नुनो मोना आरो जौ गिसि लोङो। जायखौ जों बे संनायखौ नो दै होनानै अफ्रि खौ माने सेबो आरो सेबनानैहाय फसरना लोङो बिदि
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जों सावरायनाय समाबो जाबाय। अ' साबायखर थाबाय नों थांनिफ्राय मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथि नो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। औ दे औ दे बिदिब्ला।